नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन मोनाबिलि।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा सम दङमोनब्ला जोंनि बे ओ आयदानि बागै एसे रा सावरायजागौमोन नामा नोंथांनिसिम।
अ नोंथाङा मा आयदानि बागै सावरायनो सानो?
दा ओ माइ आबाद जा जा दालाय जोंनि जायगायावहाय ओ जेन'बा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दाथ' माइ आबाद ब हुद मावो नङा होमबा नोंथां बर'फोराहाय ओ बिदिनि बागैनो एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे ओ माइ गायनायनि सिगांथ' जोंना दा खोथिया फैयोना खोथिआनि बागै खोथिया खौ माबायदिहाय फोनाय जायो बेखौ एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आंनावथ' बेबायदि माइ आबाद गायनाय एबा माइ गायनायफोरनि बागै इसेबां मोजां गियान गैया थेवब्लाबो आङो जिखिनि मिन्थिगौ बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन।
औ औ हागोन।
जोंहा माइ गायनोब्ला जों गिबि गिबियावनो नै ओ जेथो बैसाग एबा जेथो दानाव जेरै अखा गोलैजेना होमबा बे समाव ओ जोङो दै जमा जायोब्ला जों फोथारखौ हालेवग्रो होननानै लायो। गोदो गोदायथ' ओ मोसौजोंनो हालेवोमोन। नाथाय मोसौ आरो नांगोल जों नाथाय ओ दा आरोङारि आरोंदायारि ट्रेक्टर आरो बायदिसिना मेसिननि हेफाजाबै जों फोथारफोरखौ हालेवनाय नुयो आरो।
औ औ औ।
थारखौ गिबि हालेवजेननायखौ खारायनाय होननानै बुङो। बेनि उनाव ओ हाखौ जोङो दसे सम साननैसो मोनहोनो थाखाय दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो ओ खोथिआ फोरखौ होनो ला लाहार फाहार खालामो जोङो गोदो थांनाय बोसोरनि थिनानै दोननाय माइ एबा नङाब्ला जों दखानफोरनिफ्राय ओ बायना लाना फैनाय माइ माइज्लि बेखौ जोङो जावायनो थाखाय फोनो थाखाय ओ लाहार फाहार खालामो बेनि उनाव ओ जोङो बै माइज्लिखौ गाजा बेरहोनो थाखाय जोङो ओ खायसे खायसेया दै फिसिनानै दोनो नाथाय खायसे खायसेया दा ओ सिदायैबो फोखायो जानांगौ बेनि उनाव जोङो हा खो हाया मोनोब्ला मोजाङै खेबनै खेबथामसो हालेवनायनि उनाव जुदि हाया मोनोब्ला बेवहाय जोङो खोथियाखौ फैयो आरो
औ औ
खै खोथियाया साननै ओ मास मोनसेफोरनि उनाव देरोब्ला बेखौ जोङो ओ खोथियाखौ फुनाय जायो बेनि आवगोल आवगोलावनो जोङो माइ गायग्रा जायगा फोथारथिलिखौ आरोबाव मोजाङै गुवार जायगाखौ खौ जोङो हालेवबावनाय जायो जों गोबां गोबां मोजाङै हाखौ खौ फोमोन होनायनि उनावसो जों माइखौ गायो ओ बेबायदिनो जोङो हाया मोनोब्ला खोथिया फुनायनि उनाव जों खोथियाखौ बै माइ गायग्रा जायगासिम सिम लाना थांनानै जोङो गामिनि आइजोफोरा जेरै गोदो सावरि गायोमोन माइफोरखौबो नाथाय दाथ सावरि जा जानायखौ जों बारा नुला दा नखरनि आइजो फोरा आरो ओ खामानि मावग्रा रुवाथि थि बा दाहोनाफोरखौ लानानै फोथाराव ओ माइखौ गायो आरो बेबायदियैनो आंनि मोनथिनायखिनियाव बे बेखिनियानोमोन आरो आं एसेबां आंनाव माइ गायनायनि बागै एसेबां ओ माबा गैया माने रोंगौथि थि गैया
औ औ
नखराव एसेबां माइबो गाया नालाय बेनिखायनो आं मोथिया आरो नोंथाङा आंनिस्राय इसे बांसिन मिथिगौ जानांगौ नोंथाङा आंनो इसे फोरमायना होजागोन जिखिनि थालांदों
ओ ओ जागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलफोरावथ नुनो मोननाय बायदिबा दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां अ दा दैज्लां बोथोरावथ गासैयाबो माने बरफोराथ गोबाङानो माइनि आबाद मावो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलफोरावबो दाहाय गोबां मानसिफ्रानो मा ओ जोंनि गामिनि एबा खाथि खाला गामिनि मानसिफोरानो मा दा माइनि आबाद मावदों नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आं एसे फोरमायनो सानदों दाथ' जोंहाबो माइ आबाद मावदों बिदिनो जोंना मा जोंनि जायगाथिंहाय जोंनि ओनसोलावहाय मा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंना मा गला एबा दखानदारिनिफ्राय एबा न'निनो थिनानै दोनखानाय माइ दोनखाय नङा होमबा नोंथां। बेखौ थिनानै दोन माइखौ जों मा बस सपथायाव एबा फाथौ बस्थायावहाय जोङो नांगौ बिबांनि जखा सुनानै लानाय जायो। थांनायनि उनाव हाय जों मा बे खौ फाथो बस्था एबा बस्था जायखि जाया बस्थायाव जोङो बेखौ सोनानै खानानै गोरा खाथ थिनानै बेखौ दैयाव। सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां फुख्रि एबा दैमा बिदिनो दै दै जायगायाव दै थानाय जायगायाव जों बेखौ मा खानानै सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहा बेखौ सान थाम एबा सानब्रै बिदि दोननाय जायो आरोना दै सिङावहाय
औ
बेनिफ्राय मा जोङो बेनि उनावहायथ' जोङो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय एबा माइखौ फोनो थाखाय जोङो मा फोथार नांगौ नङा होमबा नोंथां दुब्लि नांगोन बेनि थाखायनो जों मा दुब्लि गावनि दुब्लि एबा न'खरनिनो दुब्लि हानाय बेखौ जोङो मा खारायनानै लायो आरो ना नोंथां हालेवनानै लायो गोदोनि जुगावथ' मा जोङो हाल एवनाया मा मोसौजों एबा नांगोलजों जोङो एवनानै लायोमोन। नाथाय दानि जुगाव मा नुनो मोन मा गोबाङानो मेसिन एबा ट्रेक्टर बेफोरजों एवनाय नुनो मोनसै बिदिनो एवनानै ला खांनायनि उनावहाय खारखांनानै लाखांनायनि उनावहाय जों मा बै खोथियाखौ सानथाम बा सानब्रै दोननाय खोथिखौ जों बोखांनानै लानाय जायो न' न'आव लांनानै जेन'बा खामसालि एबा न' सिंङावहाय जों बेखौ एसे फेनस्रानानै एबा फोरानस्रोनानै जेरैहाय जोंङो थालिर लाइ बिलाइजों आरो थास' बिलाइजों नङाब्लाथाय जिजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बेहाय फेंखा एबा गाजा बेरहोनो थाखोय आ बेनि उनावहाय जों मा बेरहोनाय बिदिनो सानसे हरसे दोनो आरोना बेहाय एबा हरनै दोननाय जायो साननै हर मोननै बिदि दोननाय जायो बेनि उनावहाय बे फेंखा ओंखारबाय थाइ मा जोंना दुब्लिखौ एसे दानि जुगावथ' बिदिनो बोथोरफोराबो मोजां नंला होमबा नोंथां आगोलथ' गोबाङानो अखा हायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' अखाबो हानाय नंला नुला बेनिखायनो जोङो नांगौ बिबांनि जेन जाहाथे दै गैयाब्ला बेयाव जोङो दै सारनानै लानाय जायो आरोना जेरैहाय दानि जुगाव मिसिनजों सारनाय जायो हन्दा मेचिनजों आगोलथ' आखाइफोरजोंनो बिदिनो सारनाय जायोमोन।
आवगोल आरो दैबो बोहोयोमोन।
औ औ नोंगौ नोंथां औ दानि जुगाव औ औ बेनि उनावहाय जों मा खालामो बेयाव ओ नांगौ बिबांनि लानानै जखाखौ लानानै दैखौबो होनानै जोङो बेयाव मा ओ बेयाव न'आवनो दोननाय बे माइखौ लाना थांनानै जायखिजाया आइजें खिरखा एबा खादा बे आइजेंआवहाय जोङो माइखौ लानानै आखाइजों एसे एसे सारस्रोनानै फोनाय जायो आरोना नोंथां दुब्लियावहाय फोखांनायनि उनावहाय बेयो मा जोंना दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बिदि थानानै बेयो ओ मोजाङैहाय ओ खोथियाखौ फुजानाय जायो बे खोथियाखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय बे टाइमावबो मा जोङो ओ मा खालामनांगोन ओ बेखौ जिब जुनारनिफ्राय ओ जानायनि जिब जुनार जानायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय जों बेयाव मा ओ नेट बा जायखि जाया बेरा दुमनानै दोननाय जायो आरोना बेखौ जोथोन लानांगौ जायो जोंना बेनि उनावहाय जों मा बेयाव ओ मोजां जानो थाखाय बेखौ ओ हासारबो ओ लाबोनानै होफैनाय जायो नङाबा गोबोर हासार न'निनो बनायनानै दोननाय बेखौ जोङो सारनानै होनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय बेयो जायोबाथाय फुजानाय जाब्लाथाय जों बेखौ दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बिदि दोननानै बेयो फुजानाय जाबाथाय जेब्ला जों फुजानाय जायो बेखौ दाबसे जायगायावहाय गायस्लायनो थाखाय एबा माइ गायनो थाखाय जोङो बेखौ फुनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जों माइ गायनो थाखायथ' दुब्लि नांबावगोन नङा होमबा नोंथां फोथार नांबावगोन बेनि थाखाय जोङो दाबसे फोथारावहाय जोङो हाल एवनानै लानाय जायो जेरैहाय जों खोथिया फोनायाव हाल एवनानै लादोंमोन बिदि लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो आलि दाननाय एबा खोनाय जायो आरो ना आलि दाननानै खोनाय जायो जाहाथे जों मा दैफोरा दै जाबाथाय जों मा बेखौ मोजाङैहाय दै गैयिफोरखौ दै थाहोनो थाखाय जोङो। बेखौ मा खोनानै लानाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो मा बेहाय ओ जेब्ला हाया गुरैहाय गायजानाय महर मोनो हाल एव एवखांनानै होमबा मा जोङो बेखौ खोथियाखौ फुनानै दाबसे जायगायावहाय जोङो जेरावहाय जों हाल एवदोंमोन बेहाय जों गायस्लायहैनाय जायो आरोना गायहैनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जों मा गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो जोथोन लानांगोन नङा होमबा नोंथां जोथोन लानायावबो जों मा हाग्रा रज'यो नङा होमबा नोंथां माइ गायनायावथ' हाग्राया रज'खागोनखा बेखौ हाग्राखौ फोथैनो थाखाय जोङो। ओ बिदिनो हासार एबा हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेखौ जोङो बायनानै लाबोनाय जायो दाना दखान गलानिफ्राय ओ गोदोथ' माबायदि खालामो बेखौथ' जों मिथिला दाथ' गोदोथ' खोनानो मोननाय बायदिबा बे हाग्राफोरखौ जों आखाइजोंनो फुनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव आखाइजों फुला बेखौ फोथैनाय जायो मुलि लाबोनानै बेनि उनावहाय जोङो मा बेयो बिदिनो ओ द'दान बा बिदिनो ओ दान मोनस्नि बिदि थानानै बेयो फिथाइ एबा बिबार महर लानानै बेयो मोननाय जायो आरो ना। थाय थायना नै मोनाय जायो बे मोन्नाय टाइमावहाय जों बेखौ खानानै ओ खानानै माने बेखौ हानानै लाबोनाय जायो आरोना। न'आवहाय। ओ गोदोनि जुगावथ' हाग्रा मेसिनबो गैयामोन। आखाइजोंनो हानाय जायोमोन खासि लानानै।
ओंखारबाय माइ गायनायनिबो ओंखारबाय नाथाय गायनायनि मेचिनखौ जों जोंनि जायगायाव लाबोथ'नाय जायाखै खोमा ओं।
खायफा खायफा लाबोयो खायफा खायफा लाबोनाय जाया जोंनि जायगा ओनसोलफोरावथ' खनसे बा खननै बिदि लाबोनाय नुफेरबाय आङो ना नाथाय दाथ' नुवाखै दा एबार बोसोरावहाय। बिदिनो जोङो माइखौ गायखांनानै फिथाइ रज'खांनायनि उनाव फिथाइ थायखांनायनि उनावहाय जों मोननाय टाइमावहाय मा खालामो बेखौ हानानै लाबोनानै मेचिनजों बि एबा आखाइजों हानानै लाबोनायनि उनावहाय जोंङो मा खालामो थाबोनाय बे हाखान्दा बे बेखौ जों नारा बुंनाय जायो आरोना नोंथां। आ बे नाराखौ हाय जोङो मोसौनि आदार एबा बोरमानि आदार बिदि महरावबो मोननाय जायो। माने जाहोनो हायो बेखौ। गांखो महरै बेनि उनावहाय जोङो बे फिथाइखौ लाबोनायखौ नांगौ बिबांनिखौ जों लाबोनाय जायोना फिथाइखौ बेखौ लाबोनाय उनाव हाय जोङो न'आव लाबोना खांनानै नानाय जायो आरोना गोदोथ' मोसौफोरजोंनो नानाय जायोमोन। आथिखालनि जुगाव मा नुदों ट्रेक्टरजों नायो खायफा मेसिनजों नायो ना ग्रा मेसिन बेनि उनावहाय नाखांनायनि उनाव फ्राय जों बेखौ मा ओ दाला बा सान्देंगाजों जङो बेखौ ओ एसे ओ मोजाङै ओ साफा खालामनानै जों बेखौ बाख्रि एबा दुलियाव सोनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय नांगौ टाइमावहाय जोंबो बेखौ जानो एबा ओंखाम जानो थाखाय जों बेखौ मा खालामो ओ माइखौ दहननानै फोरानस्रोनानै सानदुङाव फोरानस्रोनानै जों बेखौ मिचिनावहाय सौवो आगोलथ' जोंङो दिंखयावनो स वोमोन नाथाय दानि जुगाव मिचिनाव सौवो आरोना मिचिनाव सौखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ एसे दालाजों जावस्रोनानै बेखौ सान्द्रिजों सालिनानै माइ गाबखौ जों बेखौ ओंखाम महरै संनो हायो माइरं महरै मोनो बिदिनोसै आरोना नों थां
दा नो औ नोंथांनिफ्राय माइ गायनाय आरो माइ आबादखौ बोखांनाय बेखौ आं बांसिनै मोजाङै मोन थिनो मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनि सिम साबाय खर बावहरनाय थाबाय दा जोंना औ दा जोंना स समाबो माबो ओ बो गोबाव जाबाय औ दे होमबा नोंथांनि सिमां साबायखर बावहरनानै दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै गोजोन्थों